खानादों
औ खोनादों नोंथां
औ दे।
अ दिनै होमबा नोंथां जोङो बर' हारिया गोदो माबायदि थायोमोन दा माबायदि दं आथिखालाव बेनि सायाव सावरायनोसै जों औ होमबा जागा जागायग्रोनो नोंथां
दे जागाय दे बिदिबा
अ आथिखालावथ' जोङो दा नुनो थांबा जोंनि बर' माहारिया गोबां दावगाबाय गोदोनिखौ नायबोला गोदो गोदायथ' जोंनि बर'फ्रा बांसिनानो हाजो हाला हाग्रा बारियाव थानाय मोजां मोनोमोन बिदिनो खा आबाद मावोमोन आबाद मावनानै बिदिनो सोलोंथाइ गैयिखायनो बिदिनो थायोमोन जोंनि बर'फोरा बांसिनानो दा एसे सोलोंथाइ रोंनायखायनो एसे टाउन सोहोराव थानो हमबाय न' बांफ्राबो एसे न' बांफोराबो मोजां जाबाय गथ' गथायफोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो रोंबाय आरो गोदो गोदायथ' नायनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोराथ' बांसिन जौ जुवाजो गोलैना थायोमोन लोंनानै दाउ अमा दउ'अमा जाया लेथ्रा फेथ्रा थायोमोन गोबां दा बेफोरफोरखौ आथिखालाव बेफोरखौ नुनो थांला नोंथां बहुद खमायबाय दा सोलोंथाइ गों गोरों जाबायना आरो बर' आरो बर'फ्रा गोबां दावगाबाय आथिखाल मुगायाव
नंगौ नोंथां
नोंथां नोंथांमोननि थिं दा ओ गोदो गामियाव माबायदि मोन दा माबायदि थासारि
औ बेबायदिनो जोंनि गामियावबो नोंथाङा जि फोरमायदों दाबायदि सिगाङाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्रा माबोरै थायोमोन बा मारै जिउ खुंलाङोमोन सिगाङाव जों बेफोरबादि खौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय जोंनि दायो आथिखालाव बा दानिफ्राय नङा ओ सिगांनि नैजि बोसोरबा जिबा बोसोरसिम सिगाङावनो जोंनि गामिफ्राव बा जोंनि ओनसोलाव एसे जोङो समाजारि खान्थिफोर नेम खान्थिफोर बानायदों आरो ना जेरै गामियावहा जोंनि जिथुबा गाज्रि हुदा दं जोंनि हारिनि सुबुंफोरनि जेरै गाज्रि जेने'बा जौ जौ सेरेबफोर लोंनाय बांसिन लोंनाय बा संनाय फाननाय बेफोरखौ जोंनि गामियावहा बेफोरखौ जों बन्द' खालामहोबाय आरो ना समाजानो थ' बे फोरनि थाखायबो जोंनाव समाजा एसे दावगाबोदों आरो गथ'फोरखौ गुदि सोलोंथाइ लाहोदों गासैखौबो सोलोंथाइानो गासैबो नङा होमबा सोलोंथाइ गैयाबानो औ मानसि जोंनि जिउआवहा जोबोर खोमसि फैयो आरोना खोमसिफोर बेफोरबायदि औ बे फोर फैयो आरो बेखायनो सोलोंथाइया मोजां सोलोंथाइ नोंथांनाव जुदि मोजां सोलोंथाइ दं बिदिब्ला नोंथांखौ रावबो बेबादिबो थगायनाबो थांनो हानाय नङा बा जेबो गाज्रि खामानिबो मावना बिथांखौ ओंखायनो सोलोंथाइआ गुबै बेखौ साननानैनो नों जोंनि समाजनि गिदिर गोलावफोरा बेफोरखौ जोंनाव नेमखान्थि बानाय फैदों आरोना जोंनि ओनसोलाव दा बिदि गासिबो ओ गासिबो गथ'फ्रा बे गुदि सोलोंथाइखौ मोनथारनांगौ बा जोंनि समाजाव नङा जोंनि सोरखाराबो बानायदों बेफोरखौ ओ बेयो जाबाय जोंनि गुदि मोननाय मोननांगौ ओ जोंनि मोनथाय आरो ना सोलोंथाया थ' बे सोलोंथाइनि मोननायनि थाखायनो जोंनावहा दायो समाजावहा एसे सुद्रांनाय बा जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि समाजाव। ओेरै नोंथाङा एसे एसे सिगाङावनो फोरमायबाय जे जोंनि बर' सुबुंफोरा बा जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गोदो जौ जुवा गेलेनायावहा मुखुब थायोमोन बा जौ लोंनानै लामाफ्रावबो गोलैना थालाबायायोमोन। गोदो दायो बेबायदि थासारि खौ जों नुनो मोननाय जाला मानोना जोंहा समाजा एसे सोलायबोबाय। आरो जों बेफोरखौ नेम खान्थि बानायबाय जे बिदिबायदि खालामामबा जोंनि गामियावहा एसे बेफोरबादि एसे फैसाफोर रांफोर फाइन लानाय जागोन बेबायादि खालामबाय आरो। फोरनि थाखायबो जोंनि ओनसोलाव जों खौ एसे सोद्रांनायखौ नुनो मोनदों आर ना नोंथां। बेबायदि औ दायो जाहैबाय खोथाया जों बेसेबां दावगाखो जोंनि हारिया हमना ला गोदोथ' जोंनि हारिफ्रा नंगौ एसे जौगादों औ आरो जौगाबावनांगौ बेबायदिनो इयुनाव आरो जों जोबोद गिदिर जौगाबावनांगोन आरो सोलोंथाइ मोजां लानानै जोंनि हारिमु जोंनि जोंनि थुनलाइ बा जोंनि मोसौ मोसानाय मुसुरनाय बा जोंनि ओंखाम संना जानाय ओंख्रि बेफोर गासैबो हारिमुफोरखौ जों इयुनाव माबोरै जोंनि राव जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि ओ बेफोरखौ जों माबोरै इयुन समावबो जों लांनो हागोन फोथांना लाखिनो हागोन बेफोरसो जोंनि मावनांगौ खामानि आरोना दानि। दानि आथिखालनि आथिखालनि सुबुंफोरनि बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों इयुनाव बेसे जों बेखौ बाहायबावनो जों माबोरै फोथांना लाखिगोन बेफोरनि थाखायसो जों एसे साननानै जों बेफोरखौ मावनांगौ आर ना खामानि।
नंगो नों नंगौ नोंथां अ नोंथां अ नो आंथ' दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि गामियाव जों उन्दै उन्दैयाव नुबोदोंमोन मान जोंनि गामि गामि गफाफोरा खाथि खालायाव गोबां बिदिनो जौ लोंनानै हौवा हिनजाव नांलाय ख खमलाय जायोमोन न'खरफोराव आरो ब गोबां लेथ्रा लेथ्रा फेथ्रनानै खमलाय जायोमोन न'खरफोराव आरो बोर गोबां लेथ्रा लेथ्रा फेथ्रानो थायोमोन दाउ अमा फिसिनानै बेनो आरो गथ' गथायफोरा मा खालामदों मा खामाखै नायामोन आरो गथ' गथाइफोरखौ फरायसालियाव थांहोआमोन गोबां आनो जोंनि गामियाव जों नुबोदो सिगां दा नाथाय ओ दा जोंनि गामिनि सुबुंफोरा बा खाथि खालानि सुबुंफोरा दा एसे गोरों गोरों जानायखायनो गथ' गथायफोरखौ फरायसालिफोराव स्कुल कलेजफोराव थिनहरो बेफोरनो आ मोजां मोजां खामानि दामानि जेरै बुंनो थाङोबा ओ गेलेनाय गेलेनाआरिफोरावबो बेफोरावबो जोंनि गामिनि गथ'फोरा गोबां दावगाबोदों जायखिजोब फरायनायावो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै फरायनानै गोबां नाम आरजिनो हादों दा जोंनि गामियाव गोबां सोलायबाय नोंथां
नंगौ नोंथां दायो जों बिदि औ नंगौ नंगौ दायो बेबायदिनो जोङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख ख्लाफ्रा खामानि जोबोद मावनांगौ दं जोंनि समाजनि थाखाय बा जोंनि हारिनि था आरो आरो बेबायदिनो जोङा गावनि बिमा बिफ फायाबो जोंहा गथ' गथायफोरखौ माबोरै फरायहोनांगौ बा माबोरै जों गथ' गथायखौ गियान होनांगौ बेफोरखौ दानि बिमा- बिफाया एसे सांग्रां जाबोदों आरो ना गोदोनि साय जों बेखौ नुबोदों आरो
सांग्रां जाबोदों गोबाङानो सांग्रां जाबाय बेनिखायनो जोंनि दा बर' समाजाव एसे दावगाबोबाय एसे माने ओ गोबाङानो दावगाबाय खिन्तु के किसुमान जायगाफोराव दाबो जौगानो हायाखै एसे गामि भितोराव दा आरो जोंनि बर'फोरनि मोनस से गाज्रि हुदा दं बे दाबो गोदोनिफ्राय सोलिबोदों दाबो सोलिबोदों आथिखालावबो नुनो मोनो गोबां गामि गफानि सुबुंफोरा ओ ओ सरकारि हाफोराव हादान गोदान माबा खालामहैयो हाग्रा बंग्राखौ सेफायनानै बेफोराव थाहैयो ओ सेफायना थायो बेफोर थायोना जाहोनाव बिसोरनि गथ' गथायफोरा दाबो जौगानो हायाखै सो मोजां सोलोंथाइ लानो हायाखै बेफोरनो आरो बिसोरनि फिस साफोरा इयुनावबो बिदि जालांगोन बेफोरखो जों दा आथिख खाल मुगायावबो जों गारहोलाङोब्ला आरो जौगाबावगोन जोंनि बर'
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों मानो होनबा जोंनि हा जोंनि हादोरसायाव जोंनो हाग्रा बंग्रा जिब जुनारफोरखौ नांगौ नङा नङा नङा होमबा गासैबो जों स'यै जहै मिलायनानै थाबासो जोंनि मि थिंगाया बा जोंनि आबहावाफ्रा मोजांङै थागोन।
अ नंगौ नोंथां
फिफांङा जोंनो थाखाय जोबोद गोनांथार जोंनि जिउआवहा फिफां सास औ दा नै गोलोम बोथ थोरावनोल' नाय नोंथांङा बिदिन्थि बादियै नोंथाङा जा गरम जागासिनो दासान्दि
एकदम गरम था थानोनो हाया
औ बेबादि गरमावहा नोंथांङा नाय आ जुदि न'आव खाथियावबा फिफां गिदिर थायो बा न'आव फिफां गिदिर थायो अब्लाना न'नि बे फिफां गिदिर थानाय लोगो लोगोनो नोंथांनि न'खौ बियो गुसु खामहोगोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
दानिया नै जोंनि बिदुङा मानो बांबाय थादों मानो बांसिन गरम जागाजों बोथोरा बेफोरनो फिफां दाननाया बांसिन जादों हाग्रा अ आ आबहावा गुबुंले जादों। औ फिफां लाइफां दाननाया बांसिन जादों बे खायनो जोंनो नांगौ। बिफां-लाइफांखौ बेखायनो ओ जोंनि हारिनि सुबुंफोर बा दस्रा आलादा हारिनि सुबुंफ्राबो बुजिनांसिगोन। बे बिफां दाननाया गाज्रि बा हाग्रा बंग्रा सिफायहैनाया गाज्रि बेखौ जोंनोबो नांगौ बा जुनार फोरनोबो नांगौ बेखायनो नै हाग्रा बंग्रा बांसिन सिफायनायखायनो नै जिब फ्रा था थानो जागा गैला बे खायनो मैदेर फोरा जोंनि गामि गामि फैनानै जोंनि माइफोरखौ आबादफोरखौ गाज्रि खालामना थांङो।
मानसि सु सुबुं सुबुंफोरखौबो खहा खालामलांङो गोबां। बेफोर हाग्रा बंग्रा सेफायनानै न' लु लुनायनि जाहोनाव मैदेरफ्रा फायनानै गोबां जाथाय दा खोनानो मोनबाय थायो। बेफोरबायदिजों बर'फोरानो सो जाबाय थायो नोंथां औ नों
नंगौ नोंथां औ बे बुहुमावहा जों मान सिनि थाखायल' नंङाना बुहुमा गासैबो जिब जुनार मायफां लाइफां गासैब बिनि थाखायबो नङा होमबा? बेखायनो जों गासैखौबो जों थानो जायगा होनांगौ बा बिथांमोनखौबो जों संरैखा खालामनांगौ आरो ना।
नंगौ नंगौ।
औ बेखायनो जों बेबायदिया गाज्रि ओंखायनो जों सोलोंथाया गुबै जोंनि सोलोंथाइ नांगौ जोंनि गामियावबो बि बेबायदिनो नै ओ सोलोंथाइ लाबोदों मोजां दायो एसे एसे जौगाबोदों आरो जों इउनावबो जोबोद जौगा बावनांगौ दं। आरो जेबोआनो जाया खै जों जौगानाया जौगाबाल' जाया माने औ बेबायदिनो गारि मथर बायनानै बा रांल'
बेदि जाया ओ नों हारिनि खोथा दं हारिखो जौगाहोनांगोन। गावनि राव बिमा रावखौ जौगा होननांगोन। बेनो दा आरो नोंथां नोंथां दा अ जोंनि बर'फ्राथ' ओ सोलोंथाइ गै यिखायनोथ' बेफोर हाग्रा बंग्राखो खहा सेफायनानै जिब जुनार खहा खालामदों। बेफोरनि जाहोनाव सोलोंथाइ गैयिनि दा सोलोंथाइ गोनांफोरा एसे मिथिनाय जाबाय बुजिनाय जाबाय बे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थायो दा सोलोंथाइ थानाय सुबुंफोरा।
नोंगौ। औ बेनो जों जौगानांगोन आरो बांसिन जौगाबावनांगोन आरो जौगानाय होनबा जों रां रु फाजोंल' जौगानाय नङा बा बेफोरजों नङा जों
ओ सोलोंथाइ जों जोंनिया ओ मावनाय दांनाय आरो सोलोंथाइ आरो हारिमुखौ जौगाहोनाव जों गोबां दावगानांगोन होमब्लासो जों मा होनो जोंनि ओ जोंनि ओ बर' सुबुं माहारिया आरो दावगालांनो हागोन।
नंगौ नोंथां बिदिबा जोंहा सम जाबाय नोंथां। जों आरो उनाव मालाफोर समफोर जाबा आरो सावरायबावनो हायो बेफोर खोथाफोरखौ मोजां नोंथांजों सावरायनानै औ गोजोननाय मोनबाय दे औ दे